अ हेल' नोंथां औ खोनादोंना नोंथां औ औ नोंथाङा दायो। फ्रि दंथ'यो नामा नोंथां?
औ दङ' दङ' फ्रियानो दं।
जों होनबा आबादनि सायाव सावरायनो हागोन नामा नोंथां आ
औ हागोन हागोन नोंथां औ हागोन।
आदसा नोंथां देलाय अब्ला नोंथाङा बुंग्रोलाय। दानि जुगाव आबादखौ माबायदि मावजेन मावजेननायनिफ्राय लानानै माबायदि मावनाय जायो जेनेबा। आबादखौ नोंथां खोन्थाना होनो हागोन नामा।
औ। ओ आबाद होनोबाथ' आबादा ओ जोंनि मोन से माने गोबां माने दावगासारनाय बिथिङाव जौगानानै दङ' आथिखालाव।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
आरो आबाद होनो ब्ला जों गोदोनि फ्रायनो माने आबै जै आजौ जुगनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बे मोनसे खोदोब एबा खोन्दो होनजायो। आबाद मावनाय होनोब्ला औ। बे आबाद मावनाया माने जोंनि गासैनिबो माने जिउ खुंनायाव माने खोब गोहोम गोनां आरो।
औ औ औ
औ जायखौ जोङो बे आबादजोंनो माने जिउ खुंनानै दङ। गासिबो सुबुं माहारियानो। दा आबादानो। बा गोदोहाय माने। गोदोहायथ' माने गोबां माने बिदिनो माखासे आगजु इसेबां जोंनाव गैयामोन मानो होनोब्ला जोङो गोदो बिदिनो जावग्लिनानै मावबोनाय दङ। जावग्लिनानै आबाद मावनाय। औ माने इसिबां माने। दावगासारनाय नङा। बिदिनो फैयै फैयै। बिनि उनाव जोङो माखासे मा होनो एसे मा होनो मानसिनाव साननो हानाय गियान फैनानै बिदिनो। मोसौ जों बाहायबाय मोसौ। फुजों‌ हालौनाय बिनो औ मोसौजों। हालौनो बाहायबाय जोंङो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों आबाद मावोमोन आरो गोद दैनि सु
उम उम
बिदिनो बिनि उनाव जोंङो आरो खोदोब मोनसे बारनयनि उनाव जोंङो माखासे आरोंदायारि जुग मोनफैनाय लोगो लोगो जोङो एसे दावखोबाय मा होनो बा जोंहा मा होनो। ग्लेद ट्रेक्टर ओंखारबाय हेन ट्रेक्टर ओंखारबाय। दिनै गोबां माखासे ओ टेक्नलजि आनो जन्थ्रफोर ओंखारनायनि जाउनाव माने दा आथिखालाव माने गोबां माने रोखोमनि मोनो जन्थ्र ओंखा। फ्रायन जावनाव माने बुरा बुरा आब मावनो। हानाय जाबाय आरो।
औ
खम समावनो आरो खम समावनो गोबां बुरा बुरा आबाद मावनो हानाय जाबाय। गोदोनि दरम माने जोंङो खम समाव माने आबाद मावनो हायामोन। गोलाव सम नांगौ जायोमोन। बा बिगासे हाखौ हालौनो थाखाय जोंनो। साननै बा सानथाम नांगौ जाय मोन आरो मोसौ जों हालौनोब्ला औ। जायनि जाउनाव माने आबादखौ माने। खम दिहुननो हायोमोन आरो।
औ।
औ। अब्लाबो गोदोनि आबादा माने खोब। माने मेहेर गोनां एबा आ खोब माने फिथ एरहोयोमोन आबाद
औ
माने बारा मेडिसिन नाङामोन बिदिनो माखासे। आ हासारनि गोनां थि गैयामोन मानो होनब्ला जिब ओ जिब गोनां खामोन नालाय हा गोदोनि फिफां आंना हाफोरा ओ दानि बे खोदोबाव माने एसेबां दावगासारनाय नंलिया आंना दानि जुगाव मानि बुर जा आबाद मावनोब्लाबो जे माखासे केमिकेल आरो रासायनारिक हासार बाहायनांगौ जाहैबाय आ रो माखासे मुलि आबाद फिथाइफोरखौ मोजां दिहुननो थाखाय बेदिनो दा फैयै फैयै जोंनि आबादा माने गोबां बिथिङाव दावगासारनो हाबाय मानो होनबा खम समावनो जोङो गोबां बुरा बुरा आबाद मावनो हानाय जाबाय सान सेयावनो एबा सानदियाव मोनो गोदोनि दिनावथ' जोङो बिब बेबायदि आबादखौ मावनो हायोमोन माने दा
औ नंगौ नोंथां नंगौ
अह
दानि जुगाव आरोंदायाबो जौगाबाय आबाद आबादखौबो खम समावनो मोननो हाबाय। आरो ओरै हासार हानि बिबां जेरै रासायनिक हासार केमिकेल बाहायनानैबो आबाद खौ थाब मोननाय जाबाय नोंथांना
औ नंगौ नंगौ
औ
ए गोबां माने माखासे आरोंदारिनि जुगाव माने दा आबादा दा फालांगियारि बिथिङावबो गोबां दावगासै आरो आबाद
औ औ औ औ नोंगौ नोथां नोंगौ।
दा बे बिथिङाव नोंथांमोननि हालामाव माबायदि माने आबाद मावनायखौ नुनो मोनसै आथिखालाव?
आतसा नोंथाङा जोंनि जोंनि हालामावबो गोदो माने आजै आजौमोननि समाव आरोना नोंथां
औ
खदालजों खौनो नुनो खोनानो मोनदोंमोन आरोना माने नोंथां। दा आरोंदाया जौ आरोंदाया जौ नाय खोन्दो खोन्दो बारबोबाय जेरै मोसौनिफ्राय दायो ट्रेक्टर ओंखारबाय मोसौजों गोदोनि खोन्दो नैथि खोन्दोबआव आरो ना नों
औ औ
नैथि खोन्दोबआव मोसौजों एवोमोन माने नोंथां। जोंनि ओरै ओनसो सोल आरो हालामाव आरोना नोंथां जायखौ माने मोसौजों एवबाथ' गोरै ओरै गोबाव सम लायोना नोंथां माने ओरै आबाद मावनायावथ' गोबां गोबां गोबा बुरजा बुरजा हा थायो मानसिनाव बेफ खौ माने मावजोबनो हाया जायोमोन गोबाव सम लायोमोन माने आबाद मावनो दा आरोंदाया जौगानाय लोग लोगो लोगो ट्रेक्टर ओंखारबाय होनदोंना नोंथाङा जे बेफोर ट्रेक्टरफोरजोंनो माने गोबां हाया जेसेबांखि बुरजायानो जाया मानो नोंथां आरोंदाया जौगानाय लोगो ओंखारबाय होननाय खोनादों होननाय बायदिब्लाथ' बेफोरो खम समावनो जाजोबसिगोन ना नोंथां। माने बिसोरो सानसेनि खामानिखौ सानसेनि खामानिखौ आदा बेलायावनो मावजोबो आरो नोंथां माने बिसोरो। आरोंदाया जौगानाय लोगो लोगो। आरो आबाद मावो अब्ला माने नोंथां बेनि फिथाइ खौ हास सारजोंनो बै जेरै केमिकेल हासारजोंनो बिसोरो माने गोबाव समनि गौ बिसोरो माने दान मोनब्रै हालागैयावनो मोननाय खालामो आरो माने नोंथां।
औ औ औ।
दा माने आबाद मावनायफोरा दानि जुगाव मोसौजों एवनायखौ नुनो मोनला आर ना माने नोंथां बांसिन सिनानो आरो जौगानायनि सायाव टेक्टरजों एवनायसो नुसयो आरो मान आरोथ' खोनानो मोनबावदों दायो गायग्रा मेसिन जेरै टेक्टरजोंनो माइखौबो गायनो हायो होननाय खोनानो मोन्दों नोंथां माने। बेफोरबायदि गोदान आ नोंदां ओंखारबावबाय होननाय खोनादों आं माने ओरै दाथ' अब्लाथ' माइ गायग्रानि गोनांथियानो गैयि जासिगोन ना माने नोंथां। नै जुदि नोंबा गौबा बााथ्रायासै जोबा। औ। आदसा नोंथांनि ओनसोलावलाय मा मा आबाद मावनाय औ खोनादों नोंथां बुंलाय।
जोंनि ओनसोलावथ' दा गिबियावनो जोङो मानो होनोम्ला गोदोनिफ्रायनो जोङो माइ आबादखौनो माने माने बांसिनानो मावनाय जायो आरो माइ आबाद आबादजोंनो जों सोमोन्दोगो गोनां हिसाबै माने बांसिनानो माइ आबादखौ मावनाय जायो। बिनि उनाव जों बिदिनो गुबुन गुबुन बोथोरनि आबाद मावनाय जायो। बोथोर होन बोथोराव आबाद मोनो दाथ' जोंहा दैज्लां बोथोर होनबाय दा जोंहा दैजलां बोथोराव बिदिनो दङ सै दैज्लां बोथोरनि आबादफोरा जाहैबाय बिदिनो जोगोनार बिदिनो बानलु औ माखासे सबिमा थाबाय औ बेफोर माने आबादखौ जोङो मावनाय नुनो मोनसै आरो दाथ' आथिखालाव माने गोबां रोखोमनि आबाद मावसै बोथोरजों लाखिनानै अब्लाबो जोङो माइखौनो जोङो ओ जोंनि आबाद बांसिनानो जों बाहायनाय जायो आरो
औ गुबै आबाद होननानै मानिनाय जायो आरो माने ना नोंथां औ औ
नुनो मोननाय जायो आरो
औ औ
औ दा बे माइ आबाद खौनो जोङो बांसिन मावनाय नुनाय जायो जोंनि हालामाय बा ओनसोलाव दा जों माइ आबाद मावनोबाथ' जों गोबां खस्थ' खालामनांगौ जायो आरो गिबि निफ्रायनो माने जागाय जेननायनिफ्राय जोङो बेखौ जोङो मानो होब्ला माइसो नङा होमबा बेखौ जों बस्था बस्था यावसो जों सोग्रोनानै फुख्रि एबा बान्दोफ्राव जोङो सोमनाय जायो ओ हरसेबाव हरनै गाहाम दोन्नाय जायो आरो बेखौ बेनि उनाव जोङो बेखौ बोखांनानै दैखौ जों फोरानस्रोनाय जायो
औ औ
सा ओ हरसे दैखौ फोरानखांनायनि उनाव जोङो बेखौ हायाव लखबनानै एसे फेनलानानै जोङो ओ थास' बिलाइ एबा थालिर बिलाइजों जोङो बेखौ खोबना दोननाय जायो। जाहाथे माने, गरम जाखांनानै बियो थो गाजा बेरनो हायो।
औ औ।
जों हरसे एबा हरनै गाहाम दोनो गुबुन फ्रा जायफ्रा माने हरसेयावनो बेरो बिथांमोना बे फोसिगोन। आरो मा होनो औ अबाबा माने गाजा थाब हरनो हाया। बेखौ जों हरनै गाहाम दोनो औ। औ बेखौ जोङो माने, हालौनाय हा एबा हा फोमोननायाव जों फोनाय जायो। फोनाय जायो आरो बेखौ औ बेख औ। बारा बे फोनायनि उनथाराव जोङो बेखौ माखासे समनि दोननाय जायो। होनोब्ला खोथियाथ' थाब इसिबां जाखांख'नो हायानालाय।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
बेखौ जों खमसि खमहा लाग ओइ थामजि सान एबा थामजिबा सानसिम जों दोननाय जायो आरो बेखौ।
औ औ औ।
औ जेब्ला रायो जों बेखौ फुनानै माने आरो नेक्स्ट माने नेक्स्ट टाइम माने जावाय जावायनाय होनना बुङो नामा नोंथां?
औ औ औ नंगौ।
औ। जायखौ खासिया होननानै बुङो। जोङो,
औ औ औ।
औ दे। खौ जोङो माने उमह एसे गुबुनङै गायनाय जायो आरो बे खासियाखौ।
औ औ।
औ बिनि उनाव जों आरो बेखौबो जोङो बेखौ जों बारा एसेबां गोबाव दोननाय जाया एसे हा हासार‌ एबा नारि माखासे माबा होनानै बेखौ नैजिबा एबा नैजि साननि गेजेराव जों फुनो हानाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
खमसे खम लास थामजि सानसिम दोननाय जायो आरो बेखौ बेनि उनाव जों फुफिननानै माने बेखौ आरो नो नेक्स्ट टाइम आरो माने पार्ट थ्रि जाहैबाय बियो बेखौ जों गायनाय जाबाय आरो अ बेखौ एसे गे गायनाय जायो आरो
आतसा नोंथां नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आसा खालामो नोंथांखौ उनफोराव लोगो मोनफिनबावगोन औ दे होम
औ दे होमबा
औ दे- दे
औ